हेलौ।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ।
औ दा जोङो सावराय लायनो लानाय आयदा बादियै जायखिया मोनसे ओ आयदा सायख'नानै सावरायनोसै।
औ नोंथां।
हिसाबै बर'फोरनि जिहेथु माने दोरोङारि ओंख्रिनिनो आयदा बिनि सायावहाय जोङो सावरायगोन। ओ बे हिसाबै बर'फोरा माने ओ माखासे ओंख्रिफोरखौहाय ओ गोबाव समसिम‌ उननि थाखाय थिनानै दोननानै जानो थाखाय ओ माखासे ओंख्रिफोर थायो। जोंहा थिनानै दोनजाग्रा दा बेबादि हिसाबै जोङो माखासे बोथोरावहाय मोननाय ओ मैगं' मैला बा मैगं'फोरखौहाय जोङो उननि समावहाय जों माबायदि माने जानो हागोन बेखौहाय मारै थिनानै दोनबा जों जानो हागोन आरो बेफोरो मैगं' थाइगं'फोरा मा मा बेनि सायावहाय ओ जोङो सावरायलायगोन बेखायनो आंङो गिबियावनो नोंथांनिफ्राय आंङो मिथिनानै ओ लानो लुबैयो बा मिथिनो लुबैयो जे बर'फोरा मा मा माने मैगं बा ओ माखासे बिफां लाइफांनि
औ ।
फिथाइ फिथायानो हग बा माबा मानसियानो हग बेफोरखौहाय जोङो दोनथुमनानै उननि थाखाय जों माबोरै जायो जाबोदों बा दिनैसिमबो जागासिनो दंङ' नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ ओ फोरमायनानै होनो थाखाय आं खावलायबाय ।
औ दा नोंथांनि बुंनाय बायदि दे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि गोबाव समसिम थिनानै दोननानै जाजाग्रा आं जेखौ जेखौ मिथियो बेखौ बुंलांनो सानबाय । दा जोंहा बावैसो एसे सिगांङाव जोंहा बर'नि दोरोङारि ओं ओंख्रि जे रायज्लायखांनाय जे नारजि जों बेखौ फाथोनिफ्राय मोननो हायो जे बे नारजि मोनसे जाबाय जोंहा आरो औ फाथो फाथोनिफ्राय आरो जोङो मेसें बोथोराव जोङो मावनानै लाबावो जेरै आलु जोङो आलुखौबो जोङो मेसें बोथोरावनो जोङो गायना लानानै जोङो दैज्लांसिमहालागै बा बोसोर गिदिंफिनलायनाय थिनानै दोनना जोङो जानो हायो
नंगौ नंगौ।
औ आरो जोंहा दंबावो गोबां रोखोमनि दंङ जेरै जोङो मुला औ औ जेरै जोङो मुला गुन्द्रु खालामनानै दोनो दा जोङो मुला गुन्द्रुफोरखौ माब्रै बानाय होनब्ला जोङो बे मुला बेदर गिदिर गिदिर थांनायफोरखौ जोङो बेदरफोरखौ जोङो सुना लानानै सान्द्रियाव आराम जोङो बेखौ साखा साखा हानानै जोङो सान्दुंङाव फोराननानै लायो।
औ
थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ एसे गोबाव समनि उनाव बा दैजलां बोथोरफोराव जोङो बेखौ अनलाफोरजों बा गुबुन गुबुन ओंख्रिफोराव जोङो बेखौ होदेरनानै जायोब्ला गोथाव बा मिलौहाबनाय ओंख्रि मोनसे जायो आरो। बेफोरनि अनगायैबो औ मोदोमनायबो फैयो नोंथां नंगौ।
औ आरो जोंहा बिदिफाय बेफोरनि अनगायैबो जोङो फिथाइ सामथायाइनिफ्रायबो जोङो गोबां ओंख्रि थिनानै बा ओ ओंख्रियानो जायो बेबो मोनसे ओंख्रि बायदियानो जेरै जोङो थाइगिर थाइजौ ओज्ञबेबायदिनो थुला नारें बा बेफोरबायदि गोबांनि गोखै फिथाइफोरखौहाय जोङो आसार बानायना दोननानै बेखौबा जोङो ओ सान्दुं गोसा बे दैज्लां बोथोरफोराव ओ जोङो जेब्ला गोखै जानो लुगैयोब्ला जोङो बैफोरजोंनो जोङो एफा लगायनानै जोङो ओंखामफोरखौ जानो हायो। दा नोंथाङा सोंहरनाय बायदियै जि आं मिथियो जों थिनानै दोननानै जाग्रा ओंख्रिफोर आङो बेखिनिखौ नोंथांनिसिम बुंहरबाय
औ औ
औ।
जोंना थिनानै दोननानै जाग्रा ओंख्रि बेखौथ' जोंनो नांथारगौ बा जोंनो बिराद गोनांथार बियो जोंनि जिउ खुंनायावहाय
औ।
मानो होननानै बुङोबा दा नोंथाङा जे फोरमायदोंमोन। ओ माखासे गोखै गोखै फिथाइ सामथाइफोरनि ओ बेफोरखौहाय आसार बानायनानै दोननाय बा मोजाङै जोथोन खालामनानै दोननानै दा नै दैज्लांनि समावहाय जों बेफोरखौहाय गायनाय फुनाय बोथोराव ओ मोज्जाङै माने संनानै बा माजों जायोबो गोथाव जागोन बेफोरजों संनानै दुब्लिफोरावहाय जायोब्ला माने बिराद खहाबथारो आरो आबाद मावग्रा सुबुंफोरा औ औ दा बेनिनो बिदिन्थि बादि जोंहा नोङो ओ मुला गुन्द्रुनि खोथाखौनो बुंग्रोसै सिगाङाव दा मु मुलाखौथ' जोङो मेसेङाव फैयो नोंगौ। बा मेसेंनि मेसें बोथोर समावनो जों बेखौहाय फोराननानै रेडि खालामनानै लाखानाय जेराव दाबायदि दैज्लां बोथोरावहाय ओ गायनाय फुनाय बोथोराव जोङो बेखौहाय अनलाफोरजोंबो जों बिराद गोथावै माने माबा मोनसे ना बा बिदरफोर बेफोरखौहाय होनानै जों संनानै जायोबा ओ हाल अनानै थांनाय समाव बा आलि होनानै थांनाय समाव ओ मेंनानै थांनायाव जों जुदि बेफोरजों मोनजायोब्ला ओ ओंखामा बिराद खहाबसो गारो आरो
औ औ खहाबो
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय आं मेगनजों नुनायाव माखासे माने जिहेथु ओ थिनानै जाग्रा मुवा बेसादफोर बा ओंख्रिफोर बेखौहाय मा खायसेखौ नुदों खायसेखौ नुवाखै दा दाब दाब जायगाफोराव गिदिंनानै बेखौहाय आं दा नुनो मोनबाय जे ओ मेवाय औवानि मेवाइ बेखौबो ओ गोबां जोंनि बर'फोरनि जायगाफोराव बा गामिफोरावहाय ओ थिनानै जानायखौ नुनो मोनबाय खिन्थु आङो सिगांनि समावहाय जोंनियावहाय बे बायदि थिनानै जानायखौ जोंनि गामि ओनसो लावबो बारा नुबाङाखैमोन नोंथां जोंनि ओनसोलथिंजाय गुबुननियावहाय दङ नु हाय गिदिंनानै ओ नाथायबा जोंनि ओनसोलावहाय आं बेबायदि नुनो मोनाखैमोन आरो जे मेवाइखौहाय ओ दानस'नानै लाबोनानै जे बेखौ ओ दहाइनि जिहेथु बै खलथा थायो बेखौहाय जिरनानै मोज्जाङै सानि गारनांगौ जे बाहागो दङ बेखौहाय सैलाब सैलाब गारनानै ओ जोङो इसे सुस्र'नानै जिहेथु बेखौ मोजां जायगायाव जोङो लानानै ओ नों उनावहाय मा बायदि जानो गोसो जायो बे बायदि फिसा फिसा एकदम गोरलै गोरलै मिस मिस जागोन ना एसे ओ गांलाब गांलाब नायथावथाव जागोन बेखौ नोंनि नांगौ बायदि ओ जिहेथु बेखौ दाननानै बा हानानै जों बेखौ बबेबा मोनसे बयेमफ्रावहाय मोजांङै जु दि सोनानै दोनोबा ओ जोथोन लानानै बेनो जोंहा आसार बायदिबो जायो दा बेखौ जोङो थिनानै दोनखांनायनि उनावहाय ओ बेयाव मेवायाव औवा मेवायाव जोङो जेबो होलायनाङा गुबुन गुबुन माने आस सारफोरखौ बानायनाय समावहाय जेरै बायदि जोङो माखासे थाव मस्ला संख्रि बानलु होयो। नाथाय औवा मेवाइखौ जेब्लानाखि जोङो थिनानै जागोन। बे बायदि समावहाय जोङो औवा मेवायावहाय जेबो होआबाबो जायो। बेखौहाय हानानै ओ बयेमावहाय सोनानै दोनोबा जाहा जोबोद मोजां जायो। ओ दा बयेमब्लाबो जोङो बांसिनै ओ दिंग्रिनि जिहेथु माखासे बयेम थायो रबारटनियाव दोनालासि नो बा प्लास्टिकनियाव दोनालासिनो दिंग्रिनियाव दोनोबा साबसिन जायो आरो बेखौहाय माखासे सान थांखांनायनि उनावहाय ओ जोङो ओ जेलानाखि ओ माखासे समनि उनावनो मेवाया गावनो हारसिङै बेवहाय बिदै गनानै ओ बियाव बिराद मोजां मोनसे मोदोमनाय बियो फैगोन आरो। बिनि उनावहाय जेब्लानोखि मोदोमनाया फैबाय होनबाना जोङो बेखौ ओ अमाजों जायो। ना दाउजों जायो होफानानै बरिया जानो हासिगोन आरो।
औ औ
अमा मेजेमफोरजोंबाथ' बुंनांला। एसे रानदबनायबाथ' आरो खोथायानो जोब्बाय जोंहा। बिराद गोथाव जायो आरो दा थिनानै दोननाय माखासे जोंनि ओंख्रिफोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन थिनानै दोननायफोरखौबो जोङो माने बिराद गोथावै संनानै जानो हायो आरो ज जेखि जिहेथु माने बे मैगंफोरखौहाय जोङो जाय बोथोराव मोना बेफोरबायदि बोथोराव जोङो ओ संजानानै जानो हागोन आरो। थिनानै दोनोब्ला औ औ दा बेखिनिखौ नों फोरमायबाय आङो नोंथां
औ औ नोंथां।
दा बिदिबा जोंनाथ' समाबो जोब्बाय। ओ बेनिखायनो ओ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ' जासिगोन नोंथां। दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे।
दे।
औ